हेलौ हेलौ आगै
हेलौ
खोनादोंनाा आगै हेलौ
खोनायाखै आब'
औ खोनादों दे खोनादों बुं दे जों दा जेनेबा सोलों सोलोंथाइनि सायाव रायजलायनोसै आरो ना सावरायनोसै
नोंना बयसा एसे नांथा नांथा जादों।
अ नेटआ एसे प्रब्लेम जाबाय दंना आंनाव
औ
एबार मोजाङै खोनाबायना
एबार मोजाङानो खोनाबाय दा?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
जेनेबा गोदोथ जोंनि मा होनो गोदोनि समावथ सोलोंथाइनि माबाफोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखायनो जोंनि बर' जायखिजाया गोदो सोलोंथाइ लानोबा जोंनि मानसि फोरा गोजान गोजानाव फरायनो थांनो हायो। ओ जेनेबा जोंनाथ गोदोनि समाव स्कुलफोरबो खाथियाव गैयामोन ना फरायनाय मानायाव बुहुत दिडिस्टार्ब जायोमोन आरोना
उम
फरायनायनि माबाबा सोलोंथाइ लानो थाखाय औ
ओहोम बे बाथ्राखौथ खोनादों खोनादों आंनिखौ खोनादोंना।
औ औ दे
सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव नायोब्लाथ जों गोदोनि मानसिफोर खोन्थानाय बा बुंनाय बायदिब्लाथ' माने गोबां खस्थ आरो माने गोबां
औ औ
मोनसे मोन्थाम मोनब्रैजोंसो माने मोनसे स्कुल थायो ओमफ्राय गोजान गोजान मानसि जों गामिफोरनि माने गोबां खस्थयै थाबायनानै थांनांगौ गोदो थ' आरो ओ इदि एसेबां फेसिलिटि गैयाना साइकेलफोर थायो खिसुमान मानसिनाव ना थाय गोबां मानसिनावनो थायामोन आरो गो थाबायनानै दै बारनानै बा बिदिनो खस्थ' जायोमोन आरो सोलोंथायाइ लानाय बिथिङाव थांनाय थांनाय बि हान्थाामेला बिथिङाव आरो
उम
ओरैनोथ' जोंनि मानसिफ्रा जो-जो ओ ओ स्पेसियेलि जोंनि बर' बिमा बिफा फोरा जोंनि गामियारियाव थाग्रा बिमा बिफाफ्रा बांसिन ओ जुमाय लोंयोना बे थायो मायो सोलोंथाइनि बिथिङाव बांद्राय गो गोसो होया बेफोरबादियाव गोबां माने गथ'फ्रा सोलोंथाइ मोनामोन आरो गोदनि माने गो जान गोजान दावबायनो हाया बेफोरबायदि बेयाव सोलोंथाइनिबो बिङाव माने
सोलोंथाइ बिथिङाव माबामोन आरोना औ एसे उम दाथ' दाथ' बिदि गैला जोंनि बर'फ्राबो गोदोर गोलाव फरायनानै साख्रि लानो हाबाय सिगांनि बायदि नंला आरोना सोलायबाय आथिखालाव दा
उम आथिखालावथ' बहुद सोलायबाय अब्लाबो सोलोंथाइनि बिथिंङाव नायोब्लाना किसुमान जायगाफ्राव ओरैबादि। दंबावो माने स्कुलफोर कलेजफोराथ' कलेजफोरा बहुद खम आरो स्कुलफोरावबो जाखिनि दं माने सरखार। जायाखै बेफोरबायदि दंबावो आरो दाबो।
अ'
ओरैनोथ' दायो गोदोनिफ्राय एसे साबसिन जाबाय जानायाव। कलेजफोरावबो थांनाय फेसिलिटिफ्राबो थिगानो जाबाय अब्लाबो एसे नांबावगौ।
औ उम। होमबाबो औ।
ओरैनो माने आंनि खाथि खाला जायगाफोरनिखौ नायोब्ला दाबो आं आंबोथ' गामि गामि मानसिसो नालाय आंनि जायगायाव। एसेबां थिग जाजोबाखै आरो स्कुलफोरा दा बुंनोबा जोंबो गोदो ओ इदि नो बायलाबाथायाव फरायनानै एसे एनै फोरोंबाय आरो।
उम ह
ओरैनोथ' कलेज बर' फरायनायाव ओ ओ जोंनि मानसिफोरा एसे दाबो मान नांबावगौ। माने बांसिनानो सोरबा बायदियाथ' कलेजफोर गाहैनो हास्लाबा ओ माबा रां रुफानि प्रब्लेम जायो थांलाय फैलाय हस्टेलफोर थाहैनो हाया जायो।
औ
आरो कलेजफोर फरायोबा जोंनि मानसिफोरा बांसिन रुम लानानै बा हस्टेलफ्राव थानानै फरायनांगौ जायो आरो।
उम उम ।
ओरैनो नोंसोरनि जायगाफोरनि सोलोंथाइफोरा माबायदि बेफोरखौ एसे खोन्थादों ।
जोंनियाथ' दा बेयाव सोलोंथाइ लानाया बहुत मोजाङानो आरोना । साइकेलथ' थांखाया आजिखालि गारि । फेसिलिटिफ्रा आराम आरो जों थिंजाय बुहुद आराम आरो दायो फरायनाय सोलोंथाइनि फारसे मोजाङानो आरो दासान्दि औ औ
जायो इनिफ्राय बिदिनो गामि बिटोरिया कलेज फरायनो गोनां जायोब्ला रुम लानानै थाहैनो गोनां जायो ।
औ होम
ओरैनोथ' ओ